हेलौ
खुलुमबाय
हेलौ
औ खोना दों आब' खुलुमबाय
ओ हेलौ खोना दोंना बिनानावा
अ बिनानावा मानोबा हरदोंमोन कलखो
एसे खोथा राय ज्लायनो दंमोन
अ मानि सायाव रायज्लायगौमोन
उम आबादनि सायाव रायलायनोसै सानदोंमोन आङो
आबादनि सायाव
औ नोंथां मोनहा माबाफोर आबाद मावनाय जायो नामा
अ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखायनो माइ आबाद खौनो मावनाय जायो जोंनि गामिफोराव
ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो
दाथ' दैज्लाङाव बांसिन माइखौ आबाद मावगासिनो गायगासिनो दा गायनायनि बोथोर नालाय बेनिखायनो दा न'फोराव हाजिरा लायै लायै मानसिफोरखौ खोथिया फोहोदों बेनिफ्राय माइ गायदों ट्रेक्टर लगायदों आलि दानहोदों आलि खोदों बिदिनो ट्रेक्टर लगायनानै हाजिरा लानानै गायगासिनो आरो माइफोरखौ
आब'मोनहा मा मा माइ गायनाय जायो
थ' माइया दा माने गोबां मुं फोरानो गुबुन गुबुन जाबो जोबथारबाय ओमफ्राय दा जोंहा न' खराव मंग लक्ष्मि इबेनिफ्राय मासुरि बेनिफ्राय ओ मा होनो माइब्रा बेफोरखौनो गायगासिनो आरो बेनिफ्राय बिनानावमोननिथिं माबायदि आबाद मावनायफोरा
आबाद मावनायफोरा दासानदि मोजाङानो
नोंसोरनि न'खरथिं जेनेबा माबायदि
एसे दैनि आंखाल जानानै दं एसेबां मानि गायनो गायनांगौखौ गायनो हायाखै
औ औ दा माने मा मा माइ गायदों बिनानावमोननिया माइफोर
दा जोंहानाथ' माइ ब्रा माइ
औ औ
जोसा माइ बेनिफ्राय संग'बिनन्दु
अ अ
बिनि बासमुथि बेफोरखौ गायनाय जादों
औ बेनिफ्राय हाफोरा जेनेबा दै थाया नामा फोथाराव
दामाने बिदिनो अखा हानाय फोरा एसे खम जादों नालाय
औ औ
नांगौ बायदि दैखौ मोननो हायाखै बेनिखायनो आबादखौबो एसेबां गायनो हानाय जायाखै आरो जोंनि जा
औ औ दाथ' मानि आम-आमोथि फुजानिबो सम सफैबाय नालाय बेनिखायनो बन्द'बो थासिगोन साननैसो उम बिनिफ्राय बिनानाव मोनना आमथि फुजायाव माइफोर खौ गायो ना बन्द' लाखियो ओजों गामियाव नोंसोरनि गामिफोराव
जोंनाथ' बांसिनानो मानिनाय जायो
अ अ खैदिनसो लाखियो जेनेबा सानथाम सानब्रै
औ सानबा लाखिनाय जायो आब'
अ सानबा जोंनावबो जोंनि गामियावबो फोथाराव हाबनाय जाया मा आमथि फुजा नांबाथाय ओमफ्राय जेनेबा लास खालि जोबनायाव फुजा सुजा होनानैसो इनि नख खानायैनिफ्राय गायनाय जायो आरो दामानि जोंनाबो फोथारफोराव दैयानो अखा हाबा गायजायो अखाया गैयाबानो रानलाङो इनिफ्राय अखा बांद्राय हाबाबो दैया बांद्राय जायो बिदिनो जागासिनो आरो फोथाराव एसे उसुबिदाबो जायो दै बांद्राय जाबाबो आरो बांद्राय सानदुं दुंब्लाबो एसे हाफोरा रानो नालाय बेनि ओंखायनो एसे खस्थ' जायो आरो गायनायाव
मोन हा गायनो हाया बेसेबांसो सो दं
जोंनाथ' गायनाय हाया दाइन बिगासो दङ ओमफ्राय दा नै गायगासिनो नालाय ब्रै बिगासो थांसिगोन आरो बेनिफ्राय खोथियायाबो बांद्राय जौवाखै बेनिखायनो आम थि फुजानि उनावसो आथा खिनिखौ गायसिगोन आरो ब्रै बिगाखौ दामानि ब्रै बिघाया गायखांसिगोन आरो गायगासिनो नालाय हाजिरा लानानै
आब'मोनहा मोसौजों हालेवहोनाय जायो ना टेक्टरजों एवनाय जायो
दा मानि टेक्टरजोंनो एवगासिनो टेक्टर गिदिरजोंबो एवदों टेक्टर फिसाजोंबो हेवदों गोदोथ' मोसौदोनो हेवोमोन दामानि मोसौजों हेवबायहानोबो सम गैला नालाय आरो मोसौ फोराब बो न'आव बिदि हाल एवलायनाय मोसौ गैला नालाय बेनिखायनो टेक्टरजोंनो हेवदों आरो टेक्टरजोंनो हेवना गायगासिनो बिनिफ्राय बिनानाव मोना माबायदिमोसौजों ना थे टरजों हेवखो माइ गायनायाव
जोंहाथ' न'आव मोसौ गैयानो होनजायो
औ औ
जोंनो एवनाय जायो
औ
हायाबो एसेबां मानि गैया तिन बिगाल' दोङो बेखौनो न'आव मावनानै जायो आरो
औ औ बेनिफ्राय ओ नोंसोरनि हजों माइ गायनायनि बेथ'ना जेनेबा रांफोरा बेसें सेङाव गायगासिनो दंब्रा
दामानि आं मोनथिनाय बादिब्ला
ओ
माइ लाना माइ
औ औ औ
जोंहानाव ओ बायस मुथि गायनाय जायो नालाय जोंहा न'आव बे माइखौ मनसेयाव दाइनजौ रांखरे फाननाय जायो आरो
औ औ बाजारफोरावथ' दामानि दाइनजौआनो थांगासिनो होननाय खोनादों ओमफ्राय माइबा माइब्राफोरनि दामा एसे बांद्राय जायो आरोना
औ माइब्राफोरनिया एसे दामसिन जायो
जोसाफोरा
औ बेफोरखौ एसेबां मोननोबो थाङा नालाय
बेनिफ्राय मागो समफोराव फिथा जानो बांद्राय बायनाय जायो नालाय मानसिफोरा बे समाव बांद्राय दामफोराबो बारा जायो आरोना? बाजारफोराव माइखौ फानबा एसे खम मोनो बेनिफ्राय माइरं बानायनानै फानब्ला बांसिन रां मोनो आरोना? बाजारफोराव ओमफ्राय ओ बिनानावमोना गायनायाव जेनेबा हाजिरा हो दों ना थिखा होनानै गायदों माइफोरखौ?
जोंनाथ बांसिनानो हाजिरा होनाय जायो। बिथिंजाय एसेबां मानि थिखा गायनाय मानसि मोननो थाङा आरो। बांसिनानो हाजिराखौ गायनो नागिरो बिदिनो हाजिराखौनो लगायनाय जायो।
औ जोंनिथिंबो दा‌माने गामि गं गंसेयैनो गायफ्रामनाय जादों नालाय। बेनिखायनो थिखाफोरखौ होनोनो हायाखै हाजिराखोनो होगासिनो आरो। बिनिफ्राय जोंनाथ औ
आब'मोन हा हाजिरा लायोबा सासेयाव बेसांसो
जोंनिथिंथ जेनेबा राङा दा सासेयाव सानसेया गायोब्ला थामजौ बाजि बेनिफ्राय आरो सोरबा सोरबा माने ओंखाम जायोब्ला एसे रांखौ थामजौआवबो गायो। बेनिफ्राय ओंखाम जायाब्ला थामजौ बाजि बिदि गायो आरो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने ओंखाम होनो हास्लाबा नालाय संस्लाब मोना नखराव। बेनिखायनो सोरबा सोरबा साहाखौनो खोननै फुं समाव खनसे सानजौफुङाव खनसे बेबायदि होनानै गायहैयो आरो हाजिराफोरखौ।
औ
औ बिनिफ्राय दा बिनानाव मोननिया जेनबा ओ नोंसोरनिया बेसें सेङाव गायदों हाजिराफोरा?
जोंनाथ थामजौ होनाय जायो आरो थिका होयोबाथाय बिगा सिस्टेमसो लायो नालाय। बेनिखायनो बिगा हिसाबै ओ बिगासे याव दाइनजौ खरि होनाय जायो।
औ नोंसोरनिथिंथ बिदिब्ला जोबोद खमावनो गायगासिनो होनब्रा जोंनिथिंथ बिगा मोनसेयावनो बारस ताका बिदि गायो आरो गोबां रां होनो गोनां जायो। बेनिखायनो बांसिनानो हाजिराखौनो होयो आरो। बिदिब्ला बिनानाव दामानि ओ ओंखाम जाबाय ना जाथवाखै?
दामाने जाथवाखैनो आब' संगासिनो दं।
अ मा ओंख्रि संदों?
इंख्रियाथ साननिनो
औ।
मैगं-संनाय दंमोन नाजों
औ औ। दाथ' दैज्लाङाव माने गोबां ना मोननाय जायोना।
औ।
बेनिखायनो फुख्रिनि जाखो ना बिलोनि जाखो नायालाय?
नायाथ' आब' सेन सानानै दोनदोंमोन जोंहा आफाया
औ औ।
एसे मोनबोदोंमोन बेजोंनो संनाय जादों आरो।
औ। बिदिब्ला बिनानाव दिनैनि रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे आब'
औ दे दे। हेलौ हेलौ।